नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा बिदिब्ला आंनो दसे सम' होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बुंलाय
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो बर'फोरादि ओ बर'फोरादि जिउ खुंनायावहाय औवानि गोबां गोनांथि जायो औवा औवा नङाब्लानो जाया बायदि रोखोमनि खामानियाव बर'फोरा बेखायनो बे औवाखौ लानानै बर' समाजा माबायदि बाहायो एबा नोंसोरनि ओनसोलावहाय एबा नोंसोरनि गामियाव माबायदि बाहायो बिनि सायाव एसे सुद'यै नोंथांनि फ्राय आं मोनथिनानै लानो बिनिफ्राय आंनि जायगायावहाय एबा आंनि ओनसोलावहाय माबायदि बाहायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांनाव कल कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम' ओ बिनि सोमोन्दै सावराय ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्लानो औ बिदिब्ला नों ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोल एबा' गामि एबा' जायगायावहाय माबायदि औवानि बाहायनाया गोनांथि दं नों नुबोदों बिनि सायाव नोंथाङा सुंदयै आंनो फोरमायनानै होनो फोर फोरमायनानै होग्रोदोलाय
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मोजां सोंथि औ औवाखौथ' जोङो बर' सुबुं माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोखादों बेखौ गासैबो मिथिखागौ
उमऔवा'खौहाय जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बेखौहाय जोङो गोबां खामानियावहाय बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जाया आरो जोंना बेयावनो बेबायदिनो गोबां खामानियाव जेरै जोंनिनो समासाव नांनाय मुवा बेसादाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो औवा'खौहाय
उम
बिनि अनगायैबो जोङो गोबां फोरबो माबा धोरोम बेफ्रावबो बाहायनाय जायो औवा'खौहाय औवा'नङाबानो जाया थिग बेबायदिनो जोङो औवानिफ्राय गोबां माखासे जें माबा बुस्थुफोरखौ जोङो माबा खालामनो हायो जेरै नांगौ मुवाफोर उम जेबादिनो जेखाइ' सेखाय सान सा-सान्द्रि ओमफ्राय मा होनगोन उम खबाय बेफोर निफ्राय लानानै गोबां खामानियाव जोङो औवानि गोनांथि दङ। बेजोंनो लोगोसे जोङो औवा खौहाय न' बाह न' लुनायावबो बाहायनाय जायो औवा'नि गोनांथि जायो। बेवबो बिनि अनगायैबो जोङि ओनसोलाव बेहाय गोबां औवा'खौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै मा होनगोन हाबाफोराव सायना सालि लुनो थाखाय एबा सोरनिबा माबाफोर धोरोम बा मा हाबा बेफोरावहायबो औवानि गोबां गोनांथि दङ। बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो थैनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो औवानि गोनांथि दङ। बेनि अनगायैबो जोंङो बेजोंहाय गोबां बायदि मुवा बेसादफोर खालामनाय जायो। जोंहाय उम लोगोसे जे जोङो औवाखौहाय उम बायदि बायदि मुंजोंबो मोननो हायो। जेरै मा होनगोन बेखौ औवा बुर खा मा होनगोन ओमफ्राय आरो जाथि औवा आरो
औ
उम आं नामखौ मिथिला बारा जिखुनो थिग बेबायदि आरो जोङो औवाखौहाय जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। थैनायनिफ्राय लानानै जोनोमस बेबायदि हाबा होखा बेबायदि आरो नोंथां।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय माबादि एसे
मा होनदों नोंथाङा?
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय बेनि सोमोन्दै।
औ औवा होननानै बुङोब्लाथ' जों जोनोमनिफ्राय थैनायसिम जोंनो जोबोद गोनांथि जायो औवाया मानो होनोब्ला जो-जोनोमनिफ्राय होननानै बुङोब्ला जोनोम सासे गथ' जोनोम जानायावहाय गोदो गोदाय उथुमाय हास'नायावहाय औवा निस्लि एबा उम बि बेजोंसो गथ'नि उथुमायखौ हानाय जायोमोन मानोना बेजों हायोब्ला गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि
थाब गाराया रानो होननानै जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरो
उम र' नोंथां आं बुंग्रोनि
औ
ओ बेफोरजोंसो बांसिन हायोमोन होननाय खोनायो मानोना गोदो गोदाय थ बेफोरबायादि गोदान मुगायावायाव ओंखारनाय मुवा बेसादफोर गैयामोन बिनि था खायनो बेफोरजों हानाय जायोमोन आरो आरो बेबायदिनो हाबा फोरबो बायदिफोराव औवाया जोबोद गोनांथि जेरैबायदि हाबा होनोब्ला साइनासालि लु-साइनासालि लुनायनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव औवाखौ नांगौ जायो हाबायावहाय बेबायदिनो फोरबोफोरावबो औवाफोरनि गोबां गोनां जायो बेबायदिनो आबाद मावनायावबो गोबां बर' सुबुंफोरनो औवाया गोनांथि दङ मानोना औवा नङाब्लानो जाया जेरैबायदि नांगोल बानायनायावबो औवानि गोनां थि खदालावबो औवानि गोनांथि सिखायावबो औवानि गोनांथि। रुवायावबो औवानि गोनांथि बेफोरबायदिनो गासै मुवा बेसाद आबादनि थाखाय मुवा बेसाद बानायनायावनो औवानि गोनांथि जायो। थिग बेबायदिनो ना नाफोर हमनाय एबा ना सानाय बेफोरावबो औवानि गोनांथि जायो जेरैबायदि जेखाय बानायनायाव औवानि गोनां थि खबाय बानायनायाव औवानि गोनांथि आरो ओ खखा बानायनायाव औवानि गोनांथि एसे सेन बानायनाय औवानि गोनांथि बेफोरबायदिनो बायदि मुवा बेसाद बानायनायाव औवानि गोनांथि जायो आरो ना हमनायावबो आरो थैनायावबो औवानि गोनांथि जायो जेरैबायदि उम सासे सुबुंखौ ओ सासे थैनाय सुबुंखौ बाननानै लांनो थाखाय औवाया जोबोद गोनांथि। आ बेबायदिनो उम थैनायावबो गोबां बायदि बायदि खामानियावबो औवाखौ बाहायनाय जायो। बेफोरबायदिनो ओ औवा होनना ओ बेफोरबायदिनो औवा होननानै बुङोब्ला औवाया गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदि फुरखा औवा बिजलि औवा जा थि औवा मखल औवा बायदि रोखोमनि औवा दं आरो नोंथां। बेबायदिनो औवाखो जों जानायावबो बाहायनाय जायो जेरैबायद दि उम औवा मेवाय होननानै बुङो ओ फास ओंखार जेनाय फुर खावानि औवा मेवायखौ जों बांसिन जानाय जायो बेबायदिनो जोंनि जाय जायगायाव बेखौबो जोंनि जायगायाव बेखौबो नुनो मोननाय जादों दि ओ मखल औवानि औवा मेवाइखोबो जोंनि बर'फोरा जायो जेरैबायदि मखल औवानि ओ औवा मेवायाबो जोबोद गोथाव होननानै मोन्थिनो मोननाय जायो। एसे गोदै गोदै बाय गोदै गोदै होननानै बेबायदिनो औवा मेवायखो जोंनि बर'फोरा थिनानै दोनना जानायबो नेम दङ जेरैबायदि ओ बेखौ थिना दोननानै जि समाव औवा बे मेवाया ओंखारा बे समाव जानायनि नेम दङ जेरैबादि जोंनि न'खरावनो बेफोर बादि दं बेफोर बादि औवाखौ थिनानै दोनोब ब्ला औवा मेवाया गोखै जायो आरो नोंथां जोबोद गोथाव जायो अनला जानो नाफोरजों जानो। ओं बेफोरबायदिनो औवानिस ओ औवानि बाहायनाय आरो जानायफोरावबो बाहायनाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोन मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो आरो नोंथाङा बेबायदिनो नोंथाङा औवानि बाहायनायखौ माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
नंगौ नोंथां जोङोहाय मा होनगोन औवाखौहाय जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्राय बाहायनाय जालाय ओंखायनो जोङो औवा न' अवाखै नांथाखा खाथारगौ आरो जोंनो जोंनि बर' समाजावहाय औवा नङाबानो जाया बेखौ उन्थिखायो गासैबो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौहाय गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनायखो जोङो नुनो मोनो औवाखौहाय। बेजोंबो लोगोसे औवानिफ्राय जोङो बेजो उम मा होनगोन उम खाथा बहिफोर दिहुननाय जायो नामा होनदों नोंथां।
औ।
औवानिजोंबो उम नंगौ बे थिग बेफोरबायदिनो आरो बे खौहाय जोङो औवाखौहाय जोङो बहिफोर खालामनाय नुनो मोनो आरो। आलदायाव लांनानैहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जोंनि बेहाय ओन सोलावबो गोबां औवानि बागान दङ नालाय बेखौहाय लांनानै फाननानै बेबायदिनोहाय गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो रां आरजिनो रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो औवाजोंनो गोबां बर' सुबुंफोरखो थिग बेबायादिनो जोङो औवाखौहाय बायदि बायदि खामाजो खामानिजों लोगोसे आरो रां आरजिनायावबो जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओं औवाया जोंनि समाजाव बे बेबायदिनो गोबां जायगा आवग्रिना दं आरोना नोंथां।
ओम बुंथां
औवा नङाब्लानो जाया औवाखौ जों बर' समाजाव जिउ ओ बर' समाजल' नङा गोबां बायदि बायदि समाजावबो औवानि जोबोद गोनांथि जायो जेरैबायदि उम सुबुंफोरा न' लुनानै थानो थाखाय औवानि जोबोद गोनांथि। औवा ओ बर'नि न'खर न'खर बेनिखायनो औवा खौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
खोनायाखै नोंथाङा औ बुंनायसै नोंथां औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा
नोंथाङा माबाफोर होननाय मोनदां
औ आं बुंदों जि ब ओ बर'फोरनि नरख ओ न'खर न' लुनायावहाय औवाया जोबोद गोनांथि दं बेबायदिनो गुबुन हारिफोरनि न' लुनायावबो औवाया गोनांथि दं औवा नङाब्लानो जायामोन गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि पाकानि न' बायदि थिंनि न' बायदि लुनाय गैयामोन नालाय ओ औवाजोंनो गासिबो जायोमोन माने बेफोरबायदिनो औवाजोंनो न' लुनाय औवाजोंनो गासै खामानिफोरखौ बानायनाय जायोमोन बेबायदिनो आरो बेफोरबायदिनो जों औवाजों बानायनाय न'आवनो गोदो ओ थाबोनो मोन्दों आरो ना गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जों बेफोरबायदि औवानि न'आवनो दङ बेबायदिनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बोरै बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंना होलाय
ओम बेबायदिनो जोंनियावबो न' लुनायावबो गोबां बाहायनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो गामि ओनसोलाव न'नि ओ औवाजों न'खौ बानायनाय जायो बेदिनो बेनि अनगायै जोंनि गामियावहाय गोबां खामानियाव जेखाइ खबायाइ आरो न न'नि देरा हेल'
औ
हेल'